औ नोंथांखौ खोनादोंना नोंथाङा?
अ नोंथां खोनादों दे।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ बिदिब्ला अ नोंथांजों ओ आङो दाउ बायनायनि सायावहाय एसे सावरायनो ओ नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना बिदिब्ला?
औ हागोन दे नोंथां।
औ जोङो दाव औ औ दा दावबायनाय बुङोब्ला जोंहा ओ जोङो जेरैहाय जोङो कलेजनिफ्राय थाङो मालाबा दावबायनो आरोहाय जोङो स्कुलनिफ्रायबो थाङो आरो फेमिलिजों नख'रजोंबो थांनाय जायो। ओ दाव बायनाया ओ जे जोंनि हादरनि गेजेरावनो दावबाय जायो आरो जोंनि हा दोरनि बाहेरावबो जों दावबाय जायो न। बिदिनो जोङो ओ आं दावबायनाय ओ मुङानो जाहैबाय जोंनि साखाथियावनो थानाय सकि आरो ओ जों आंहाय कलेजनि लायफयाव थांफेरबाय जे भैरब कुन्द‌ ओम भैरब कुन्दआवहाय आङो मा मा नुबोदों मा मा ओ ओम आङो सिखा-सिखायनो ओ मोनदों ओ बे-बेनो जाहैबाय भैरबखुन्दहाय आङो दैमा नुदों आरोहाय अन्थाइ गोदिर गोदिर नुदों ओमफ्राय ओ मन्दिर नुदों मन्दिरावहाय जों खुलुमनानै ओ बोर लाना फैदों जों जेरै बेसिम फैदों जों बिदिनो न'सिम मोनहैथों मोजाङै मोजाङै होननानै जों बेयावहाय बोर लाना फैदों आरो ओ अन्थाइ गोदिर गोदिर, दै बेयाव जों दैमायाव दुगैनानै
औ नोंथां खोनादोंना?
औ ओ बिदिनो जोङो दैमायाव दुगैनानैहाय देहाखौ गोजोननाय मोनो आरो। बिदिनो जों न'आव सानफ्रोमबो न'आव थानाय जायो नालाय ओ न'आव थानानै बरिं मोनोब्ला जों सानसे बिदिनो महाबा ओ दावबायनो थाङोब्ला देहाखौहाय गोसोखौहाय गोजोननाय मोनो बिदिनो जोङो ओ जों दावबायनो थाङोब्ला मिथिंगायारि जा नुथाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। ओ दाउमा दाउसा ओ जिब जुनार बिदि बेफोरखौबो जोङो नफेरि ओ जुनार जिब जुनार बेफोरखौबो जोङो जोंङो नुनो मोनो जायखौ नुनो माने जोङो गोजोननाय बिदिनो जोङो आरोहाय आं सकि हाजोआव थांनायावहाय जोङो बेयावबो थिग बिदिनो अन्थाइ दोङो औ दैमा दोङो औ बिदिनो मन्दिर दोङो हाजो दोङो मिथिंगायारि नुथाय हाजो बिफां लाइफां जोबोर समायना जायखौ नुनानै आङो जोबोर गोमोहाबो। औ बिदिनो जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां हाजो हाला बेफोरो जोंनि नर्थ इस्ट नर्थ इस्टथिंहाय बांसिन बांसिन ओ नुनो मोनो आरो। बिदि नायनै ओ बिराद मोजां मोनो। ओ बिदिनो दावबायनाय आङो माजों थांनो मोजां मोनो होनोब्ला आङो ओ बाइकजों ओ बा एसे लांदां गारिजों थांनानै मोजां मोनो मानो होनबोला बासजों-बासजों थांनो‌ हा या आरो खर' गिदिंनाय गोबानाय बिदिहाय ओ जायो आरो बिदिनो जोङो कलेजनिफ्राय थाङोब्लाथ' थेवबो जोङो उफाय गैया ओ बासजोंनो थांखानांगोन मानो होनोब्ला एसेबां स्टुडेन्ट जोङो ओ बाइक जोंथ' थांनो हाया गारिजों सो थांनो हाया सरि बाइक जोंथ' थांनो हाया बासजोंनो थांनांगोन। ओ बेयावहाय जोङो ओ दावबायनो थाङोब्ला जोङो लोगोआव माखासे मुवाफोर लांनो गोनां जायो नंगौना नोंथां? औ खोनादोंना नोंथाङा? औ बिदिनो जोङो ओ गोबां मुवाफोर लांफानो गोनां जायो जेरैहाय जोङो दै लांफानांगोन जाग्रा आदार ओ मुवाफोर ओ मुलि बिदिनो जोङो ओ जा जोंनो दावबायनो थांनायाव गोनांथि जानाय ओ जिरादफोरखौ जोङो गासैखौबो लांफानांगोन जाहाथे जोङो ओ बेनि ओ गेजेरावनो मोनसेबाव जे जोङो डकुमेन्टसखौ लांफाथारनांगोन मानि थाखाय जोङो डकुमेन्टसाहाय जोंनो ओ जोङो जा जायगायाव दावबाय-दावबायनो थांगोन बे जायगायाव माबाफोर जोङो डकुमेन्टस गैयाबाथाय बे जायगाखौ जोङो नुनो मोनाय मोना बा हाबनो मोना बेयावाय डकुमेन्ट नागिरा आरो बेखौबो जोङो लांफानांगौ बेनिखायनो ओ बिदिनो जोङो लांफाजोबखानांगौ आरो बिदिनो जा जोङो दै बथल जाग्रा आदार बिदिनो लांफानांगौ जोङो औ नोंथाङाबो एसे दावबायनायनि सायाव रोंगौथि दङोब्ला ओ सावरायजागोन दे?
औ नंगौ जों दावबायनानै जोङो गोबां रोंगौथि जेनेबा गियान मोनो। जेरै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जोङो लोगो। लोगो मोनो नङा होमबा।
गाननाय जोमनाय रायज्लायनाय जानाय लोंनाय बेस बेफोर। खौ जोङो नुनो मोनो सोलोंबोनो मोनो नंगौनाा औ।
नोंथां आरो बायदिसिना बिसोरन- बिसोरनि। रायज्लायनाय बिसनि भाषा आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय। आरो लोगोसेनो जानाय लोंनायफोरखौ। खौबो ज जोङो बिसोरनिखौ। सोलोंनो हायो। आरो लोगोसेनो। जोङो दावबायनानै देहा देहानि थासारिखौबो जोङो। जों गावबा गावनो गोहोम खोख्लैयो। खोलैनो हायो नङा होमबा। जोङो बिदि। दावबायब्ला। गोसोफोरखौ स्रां मोनो। बा। जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जि मेंनाय। बा ओ खामानि मावनो दुखु दाहा बावनाय औ नंगौ नोंथां।
औ।
बिदिनो जोंनि देहाफोरखौ गोहोम खोलैनो हायो आरो जोङो।
औ औ।
ओ बिदिनो। दावबायनाय होनोब्ला गुबुन गुबुन। रोखोमनि दावबायनाय थायो जेरै‌ ओ टाउनावबो दावबायनाय दावबायनो हायो जोङो। बा बिदिनो। ओ। जेरै दावबायग्रा जायगा बेफ्रावबो। दावबायहैनो हायो। जेरै सुकि दारागाव ओ बा भैरब। गुन्द्र बेफ्राव बाहायो। लोगोसेनो आरो। आरो जोङो टाउनफोरावबो बा खायफा जायगा थायो ओ जेराव दावबायनो हायो।
औ औ जेरैहाय गुवाहाटि शिलं बेफोराव सिरियाखाना औ बेफोर जोंनिबो एसे साखाथियावनो खाथियावनो थायो आरो। ओ जों बेयावहाय सिबियाखानाव थांबा जों जोबथेना दोननाय गोबां जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरो न बेफोरखौ नुनानै जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनो जोंथ न'आव थनानै बेफोरखौ नुवा नालाय जों खानसे दावबायनो थाङोब्ला जों बेफोर जुनारफोर खौ नुफेरि जुनार जों नुफेरि जिरादफोरखौ नुनो मोना आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो नुनानै गोसोआवहाय मनरन्जन लानाय जायो आरो। ओ नोंथाङा ओ दावबायनो थांनायाव माबाफोर खैफोदाव ओ गोलै ओ गोलैदोंमोन नामा?
ओ खैफोदाव होनब्ला ओ औ ओं बिदिनो खैफोदाव गोलैदोंमोन ओ जेरै ओ मालाबा ओ बे गारि गाखोनो गाखोनायाव मालाबा बि बिदिनो ओ गो मालाबा गोबाफ्लाङो नङा होमबा मालाबा खर' गिदिंनाय जायो ओ नङाबा आरो मालाबा बिदिनो ओ जेरै उदै हामा जायो। नङा ओम्बा? बिदिनो ओ गोजान दा आ जागा दावबायोब्ला जों इनिखायनो लोगोआवनो जोङो ओ बायदिसिना ओ मुलिफोरखौ अ लांफानांगौ जायो आरो उम बेफोरो गोनांथार अ नंगौ औ
ओ सकि हाजो ज'हाय बेरायनो थांनायावहाय ओमफाय आंङो मोनिनानै ओ जोंनिआवबो मोनसे पब्लेम जादोंमोन ओ जेरैहाय जोंङो ओ जाखांनानै ओ जाबाय थानाय समावहाय मैदेर फैनाय होदो आरो ओ जोंनि ओनसोलावथ' जों मैदेरखौ नुबा नुबाय थाया नालाय जों सानसे नुनायखौ गोजौआवहाय हाजोआव नुनानै जोङो गिनाय मोनदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव जोङो बेयावहाय गोबाव थानो ओ गिनाय मोनबायसै आरो बेनि उनावहाय जोङो न' न' फारसेथिंहाय थाबैनो फैनाय जादों आरो।
औ नंगौ नामा नोंथां?
जोंनि साखाथियावनो थानाय ओ गोबां ओ ओ दंबावो जेरैहाय ब'गामाथि, भुटान, अरुणाचल प्रदेश बेफोरबो जोंनि साखाथियावनो एसे साखाथियावनो थानाय ओ जायगा आरो। बिदिनो जोङो ओ जेरैहाय जोंनि मानास नेसनेल पार्क, ओ काजिरङा, शिबसागर, तेजपुर बेफोराव थांनो हायोब्लाथ' बांसिन मोजां बेफोर ओ जायगानिफ्राय जोङो बांसिन गियान मोननो हा यो ओ नों अ सिब सागगरावहाय जोङो ओ ओ गोबां रंघर कारेंघरखौ नुनो मोनो, ओ आगोल ओ लुना दोनखानाय जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो जेरेङा फथार बेफां
औ नंगौ नोंथां बेफोराव थाङ ओ बेफोर जायगायाव थाङोब्ला ओ आगोलनि जा नेरसोन बेफोरख
औ औ तेजपुराव बहाय बिदिनो जोंनि जाओनो लागा जों नुफि बिदिनो मानास ओ मानास पार्कआवबोहाय जों बिदिनो ओ मिथिंगायारि ओ जा बिफां लाइफां नुथायजों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो मानासावहाय ओ गोबां जिब जुनार अ गासैखौबो जों नुनो मोनो आरो बेयावहाय थांबा जोंनो जिबनि गोनांथि जायो जिब गारिनि नंगौना नोंथां मानासाव थांबा?
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो उम जिब गारि नङाबा बेहाय हाबनायनि ओ माबा गैया नेम गैया। ओ जिबखौ लाबासो जोङो बेहाय गिदिंनो हायो।
गौ आरो जों हाग्रा गेजेराव हाबनोबाथाय जोङो गोबां मिथिनो थाखाय गोबां नायनो लुबैयो ओ नायनो मोननायनि थाखाय जोङो ओ मानसि लांफानांगौ जायो ओ बे नङाबा बेयावहाय गोबां रोखोमनि जिब जुनार थायो जायखौ जोङो लामाफोराव लोगो मोननो हाबाथाय जोङो खैफोदाव गोग्लैनोबो हानाय बेनि थाखाय जों गोबां सेफटि जानांगौ आरो औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायना आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ जों बे सावरायनायखौ बेसि बेखिनियावनो दोनथ जागोन नामा नोंथां? औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन थों नोंथां।
गोजोन्थों।
औ